हेलौ औ औ खोनादों
मा खालामबाय दं
दङ नै सानों लोंगासिनो आङो
अ ओंखाम जाबाय
ओंखामथ' जानाय जायाखै जाथ'वाखै साह लोंगा
नोंस्रा न'खराव मा मा आबाद मावो ओरैनो
आबाद होननानै बुंबाथ' गोबां आबाद मावो बिनि गेजेराव बांसिन मावनाय आबादा न'आवनो जिराय जिराय मावनाय आरो। बे आबादा एम्फौ फिसिनाय।
अ औ
एम्फौ फिसिनो थाखाय औ
एम्फौनो मा होयो आदारखौ नोंसा।
एम्फौनो आदार होननानै बुंबा बांसिन गामि ओनसोलाव मोननाय जोंहा फैयो आरोना। इन्दि -इन्दि बिफां औ इन्दि बिफां फिसियो हालेवनानैहाय। मोसौजों हालेवग्रो ला गोन बेनि उनावहाय इन्दि बेगर एम्फौ फिसिबाय थाखायो नालाय बेगरखौ दोननाय जायो आरो जेब्ला गोरलै गोरलै गोरलै जानानै एम्फौनो होसिगोन बिनि उनाव गिदिर जासागोन बिफाङा बिनि उनाव जों बिबार फिथाइ हरबाथाय बे फिथाइखौहाय दानै दानै जोंहा दोनो आरो जाहाथे उन उनावहाय आबाद खालामफिननो हानाय बायदि जोलै दोनो।
अ फिथाइ ओ फिथाइखोनिफ्रायनो ओंखारोना बेगरा?
औ। फिथाइनिफ्रायनो ओंखारो।
ओ बेखो बेखौ फोखांनानै माबाफोर मुलि हासारफोर बाहायो नामा?
मुलिथ' होआ उम हाया जुदि हासार बारि जोंना बारि खनायावसो दं नालाय। बारि खनायाव इदिनो माखासे गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइ बे मैगं थाइगं आबादफोरबो मावो नालाय ओमफाय बे मावनाय खाथियावनो इन्दिबो माने गारफानानै होयो आरो इन्दि बेगरखौबो हालेवनानै मोसौजों हालेवनानै गोरान खालामनानै बेयावनो सारना होयो आरो।
औ बेथ' ओ हा गोरानावसो जायोना?
औ हा गोरानाव जायो आरो इदिनो जाय मोसौबो दंखा योनालाय गोबोरखिफोरखो इसे सादलाना बायना होनाय जायो। जुदि हासार बिथ थानि जायगायावबाथाय आरो।
अ बांद्राय दै जानाय जायगायाव जायाना बे? आबादा।
दै जानाय जायगायाव जाया थैयो माने रानलाङो दै सुरोबखोनानै।
औ।
उम।
अ नोंसाथ' दा एम्फौबो फियो नालाय आङो एम्फौ फिनायनि सोमोन्दै मिथिनो लुुबैदोंमोन एसे।
एम्फौ फि एम्फौ फिसिनाय ना एम्फौ फिसिनो थाखायथ' फा माने गिबियावनो नांग्रोगौ इन्दि दंफां ओमफाय बे इन्दि दंफांखौ इन्दि दंफांखौहाय बिसिनि एम्फौनि जाग्रा आदार होनना बुंबानो बे इन्दि दंफां आरो। बिसोर माने इन ओं ओं गाहाय। इन्दि दंफांखौ बिसोर बिराद मोजां मोनो आरो जानो इन्दि दंफांनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिफांफोरबो थायो जेरै गाम्बारि फोरबाय थायो आरो। ब्ला ओमफाय औ औ ओमफाय गामबारि जायो बा माने होयोबा आरोना। मो जेसेबांखिनि गिदिर जानांगौ ना एम्फौआ एसेबांखिनि माने गिदिर जाया आरो माने गब्लआ। एसे रानथें रानथें ओं ओं औ रानथे। न्थें रान्थें जायो बेखायनो बेखौ जों बारा बाहाया माबालाबा जुदि इन्दि दंफां इन्दि बिलाइया थोआब्लासो बाहायो बांसिनानो जों। जोंहा माने जोंहा इन्दि बिलायखौनो बाहायो आरो। गब्ल' गब्ल'बो जायो नालाय अ न'आवनो इन्दि बे फार्स्टआवनो बिमा जाग्रोयो लाथा खाग्रोयो आरो एम्फौआ लाथा खानानै बिमा जासिगोन जानानै ओमफ्राय गां ओंखारनानैहाय बिदै दैसिगोन बिदैखौहाय जों जोंहा आरोना बांसिनानो बांसिनानो जोंहा इन जिफोरखौहाय इन्जुरावहाय खानानै होयो ओमफ्राय बेयावनो बिदै दैनायनि बेब'स्था खालामना होयो आरो।
अ जियावसो दैयो नामा बिदैया?
दैयो बायजोआव जिआव दैना -दैनानै
बे एम्फौआनो बिदै दैयोना? ना बेलेग बिदै दैग्रा दङ?
बिदै दैग्रा दङ बिमा। जो ओमफ्राय आरो जोला।
अ
जो आरो जोला मोननै थायो आरो। बिसोरखौ बिसोरखौहाय फार्सटआवथ' ओम एमफौ गोरलै जाबाय गोरलै जानानै इसे गिदिर जाबाय राबाय ओमफ्राय मोनबाय मोननानैहाय लाथा खानानैहाय फिथोब थोबो नालाय।
औ
फिथोबथोबनाय बे फिथोबखौहायनो बिजि -बिजि खुन्दुं बिजियाव खुन्दुं लागायनानै सोनानै माने बिखौहाय खानानैहाय माला बायदि आलायनानै दोनो आरो सुखांनाय होनो बेखौ। एसे मोजां ओङो एसे मोजां मोजांखौहाय बासिनानै फिथोबखौ बासिनानैहाय माने एम्फौ फिसिबाय थाग्रा मानसिफ्रा मिथिखायो अबे जो जागोन अबे जोला जागोन। जोलाफ्रा एसे ओं जोलाफ्रा एसे एसे माने फिसा ओमफाय लावजें लावजें जायो आरो ओमफाय जोफ्रा एसे गिदिर गिदिर एसे लदम लदम जायो आरो। बेखौ नायनानैनो जो जोला होननानै सिनायखायो आरो ओमफ्राय बिदिनो खुन्दुं बायदि आरो खुन्दुंआव सुनानै आलायनानै दोनसै। जेब्ला ओंखारसिगोन ओंखारनाय लोगो लोगोनो बिदै दैनो थाखाय इन्जुरावहाय जियाव सिथाब सिथाब दोनो ओमफाय बिसोरो दैयो आरो ओमफ्राय दैबाथाय बे बिदै दैनाया सिथाबनानै थायो नालाय
औ
सिथाबनानै थानाय बे बिदैखौहाय बिदिनो लेखा बिलाइ गुफुरफोराव जुनानै दोनो आरो जिजों खाथबनानै।
बिदैखौ
दोननानै आरो ओ बिदिनो सप्तासेनि उनाव ओंखारो। गोरलै औ फिसा गोरलै ओ ओ ओ ओ ओ गोरलैया जायो ओमफाय गोरलै जानाय लोगो लोगोनो बेखौहाय
औ
बेखौहाय सानद्रि सानद्रि संग्रायाथ' थाखायो जोंनियाव
औ औ
सान्द्रि संग्रायावहाय दोनसिगोन दोननानै बेयावहाय जि जि माने गोरारा गोराखौ दोना आरोना
अ ओमफाय बिसोर फिसा फिसा गोरलै गोरलै
औ औ जायो गुरै जियाव दोनसिगोन दोननानै ओमफ्राय बे सिगां गोरलैनि गोरलै जे ओंखारोना दंफाङावहाय बे गोरलै गोरलै बिलाइखौहाय होग्रोयो आरो बिसोरनो
फिसानो
औ फिसानो ओमफाय बिसोर होनानै दोनबाथाय जासिगोन ओमफाय एम्फौ फिसायाबो खियो ओमफ्राय बेखौ बासि बासि दोननांगौ आरो जाखांनाय लोगो लोगोनो बिसोर खियो नालाय ओमफ्राय खिखौहाय एक्सट्रा बासिनानै दोनो आरो ओमफाय आरो एक्सट्रा बासिनानै आरो बेलेग जायगायाव गोोस्लायना दोनसैगोनलाय बेबायदि जोथोन लायो आरो
ओरैनो सानबेसेयाव गेदेर जाजानाय जायो माने गेदेर जायो
इसोर ओंखारनाय लोगो लोगोनो जायो
नङा माने मानसियाबोदि जायोना एम्फौखौ अ बिदिया माने सानबेसे उनाव जाजायो माने
जाजानायाथ' बिसोरो गोमोन ओंखारग्रोयो नालाय गोमोन ओंखारनानै फिथोब थोबबाय दा बे सानबासोनि गेजेरावनो जानो हायो जिरनानै गोबाव थालाय लायनाङा आरो मोनबाथाय बिसोरो लोमोबो एम्फौफोरा लोमबाथाय माने जानो हाया जागौलायो नोङो बिलाइफोरखौ एसे खम जालाय लायो आरोना सिगाङाव जाबायदि जायो बेबायदि जालाय लाया लोमबाथाय
नोंसा बेखो अ नोंसा बेखो न'आवल' जायोना ना बाजारावबो फानो?
जोंहा न'आवनो न'आव बांसिन जानाय जायो आरोना आरो बाजार बाजाराव माने बाजारावथ' बारा लांनाय जाया। इदिनो न'नि बाय बाहागिफोर फैबाथाय बा न' खाथियाव थानाय बाय बाहागिफोरा बिसोरो लाङो आरो जा जायो जानो थाखाय बिनानै लाङो। ओमफाय जोंबो जोंनाबो माबालाबा गैयाबा लांफैयो।
औ बेनिफायबोथ' बे फिथोबनिफ्रायबोथ' माबाना ओ
मा रांथ' खामायनो हायो हानाया
फाननो हायो दा?
हायो हायो फिथोबखो थ' बाजाराव फाननो माने बाजाराव लांगुलायनाङा आरोना एम्फौ फिनाय नुबानो माने बाजार खालामग्रा माखासे मानसिफोर थायो नालाय बाजाराव फानग्रा बे फारि‌ फोर फालांगिरि बिसोरनो माने लां फैयो आरो ना खबर लानानै ओं न'आवनो फैनानै लांफैयो।
ओमफ्राय बेखोबोथ' गोबां खामानियाव बाहायनो हायोना जेरै इन्दि खुन्दुंबो दिहुननो हायोना फिथोबनिफ्राय?
औ इन्दि इन्दि सि दिरहुननो हायो औ
औ नोंसा न'आव बिदि बानाय फेरबाय नामा?
बेखौथ' बानायनाय जायाखै बानायनायालाय न'वावहाय।
औ
बे बे फालांगिरिफ्रानो लांफैखायो नालाय ओमफाय आरो बांद्राय इदि सि बानायलायनो हानाय बेबायदि माने बेब'स्था गैया जोंनाव। न'वावहाय माखासे आइजें आइलाफोरबो नांगौ नालाय सोरखि थोरखि बायदि बायदि बायदि नांगौ जानानै फैयो नालाय औ ओमफाय बेखौथ' इन्दिनि ओमफ्राय खुन्दुंसो दिरहुनगोन नालाय बे दिरहुननाय आइजेंफोरा गैया माने जोंहानाव। आगजुफोर गैया बिनि थाखायनो बानायनाय जायाखै आरो ओरैनो एम्फौखौ फिसियो फिसिनानै लोगोसे आरो मानसिफोरा न' खाथिनि मानसिफोरा बा बाय बाहागोफोरा बिसोरो जा थाइसे थाइनै होनानै लांबा लांबाय आरो लांखायोबो नालाय बेलेगफोराबो नागिरनानै फैखायो। एम्फौ होनबाथ' आरो बयबो मोजां मोनो नालाय जानो एम्फौखौबो जानायनि बिराद माने माबा दङ आदथ दङ' एम्फौखौ जोङो एवनानै जानो हायो
औ दे ओ मोजाङै खोन्थानायनि था थाखाय लोगोनिसिम गोजोननाय थाबाय ओ उनाव सावरायलायसिगोन दे ना लोगो औ दे
औ दे